अ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों मोजाङैनो खोनादों।
अ ओ आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो मोनसे आयदायाव सावरायनो होनना सानदोंमोन आरो
नोंगौ औ जागोन हागोन दे
अ होमब्ला जों आसार आसार बानायनायनि स सायाव सावरायनसै न'
औ जागोन दे
अ बिब्दिनो नोंथाङा मा मा आसार माने आसारखौ मोनजाखो बा नुनो मोनो
औ ओ बिदिथ' ओ गोबां आसार नुबाय एबा मोनजाबाय। ओ जेनेबा थाइजौनि आस सार जाहैबाय
औ
थ दैज्लां नोङा होमबा दैज्लां अ माने बांसिन थाइजौ आसार बानायनाय एबा मोनजानाय जायो आरो औ ओमफाय थाइजौ आसार जाबाय ओमफाय आमलाइनि आसार जल नि आसार ओमफाय मैगं थाइगंनि आसार बिदि आरो ओमफाय बे थाइजौ बानायनायफोराव ओ जेरै बानलु आरि जेनेबा बानलु गोथां एबा बे सबायबिमा जेनेबा लेस्रा होनो जोंनि ओनसोलाव बेखौ बेखौबो होनाय जायो बेफोर माने ओ लगाय गथाय जेनेबा बिदि बिदि आसार जाहैबाय आरो जानो मोजां जायो आरो
उम
ओमफ्राय बिदिनो गोबां दं जेनेबा मैगं थाइगंनि गाजरफोरनि बेफोरबो दं जेनेबा औ ओमफाय ओ जेनेबा आसारखौ बोरै बानायो होनब्ला जेनेबा थाइजौ आसार थायजौ आसार बोरै बा बानायनो होनब्ला गिबियावनो ओ जेब्ला थाइजौआ एसे फिसा फिसा जेनेबा बिनि बिजिरा एबा बेगरा रायियावनो बेखौ हाननाय जायो हाननानै जेनेबा आटाया मोजाङै खारनाय एबा बेनिओ दुला बालाफोरा खारनाय बायदि मोजाङै दैयाव सुग्रोना लानाय जायो आरो बेनि उनाव सुखांनानै बेखौ ओ दैया मोजां रान दैखौ मोजां रानहोयो बि उनाव रानबाथाय ओ हायो आरो ओ हा बानायल' नङा गोबां गोबां रोखोमनि बानायो थाइजौ आसारखौबो जेनेबा खायसेया ओ बिदिनो माने ओ एसे लदब लदब गिदिर गिदिर हायो गोलाव गोलाव हायो ओ बिदिनो हाखा खांनानै बेखौ मोनसे ओ मोनसे आइजें एबा मोनसे ओ दाबोरफोराव जेनेबा बेयाव संख्रै ओमफाय हालदै लागायनानै ओ दोननाय जायो आरो खोबहाब नानै दोनथ'नाय जायो बेनि उनाव ओ बेखौ जेनेबा बा संख्रि एबा हालदे मोजां हाबनाय बायदि मोनबाथाय नांबाथाय बेखौ ओ जेनेबा ओ मोनसे आइजें जेनेबा ओ सान्देंगा सानदेंगा जेनेबा बेयाव माने ओ जेनेबा बार थांनाय एबा बिदि आरोना जेनेबा मोजाङै राननाय बायदि सान्दें ब्लियाव इदि फोरान्नाय जायो आरो औ जेनेबा ओ खायसेया माने सानसे बिदि फोरानो ओरैनो जेनेबा सानदुं गोसाफोरबा दसेल' बिदि फानदबो आरो औ बेयो माने ओमफाय एसे रानदब बा थाय बेखौ ओ साराय जेनेबा सारायाव थाव गुदुं फुदुंना लायो औ साराय गुदुं खायसे औ खायसेया माने ओ सारायाव थावखौ फुदुंनानै ओ बयामाव माने थाइजौ खोदो आसार खदो बिदिनो सोना होयो आरो नाथाय खायसेया ओ थावावनो थाव गुदुङाव बे ओ जे थाइजौखौ फोरानदरदोंमोन बेखौ हरो हरनानै एसे फिदिं आरो बेयावनो जा नांगौ मस्लाफोर बेखौ होयो आरो जेनेबा मस्लाफोरा जाहैबाय गोदै जिरा एबा जिरा ना आरो बानलु सामब्राम गुफुर माने जायहा जेरैबायदि मस्ला जायो बेखौ होनाय जायो आरो संख्रिफोरखौ मोजाङै नांनाय बायदि ओमफ्राय औ बे जाबाथाय बेखौ एसे सुहोनानै ओ गुसु खालामो आरो गुसु खालामनानै बयेमाव सोना दोननाय जायो आरो बिनि उनाव खायसे माने ओ जेनेबा गोबाव जेनेबा गोबाव समनि थाखाय जानो जेनेबा दोनो नालाय खालामनाय जायो नालाय ओ बेयाव ओ भिनि भिनिगार होनाय जायो आरो बे भिनिगारा गोखै बुस्थु आरो बेखौ माने बेखौ होबा सेवा होनो आरो औ ओमफाय बिदिनो खौ सोखांबाथाय बिदिनो सानफ्रोमबो जेनेबा सान्दुाव ओ दिहुनना होनाय जायो आरो औ बिदिनो मास मोन दान मोनसे बा बिदिनो दान मोननैनि उनाव बिखौ जानो हायो आरो नाथाय बे ओ थावजों एसे एरनानै एवखानाय बे खौ माने नोङो सुबानो जानो हायो आरो आरो
उम
थाङा मोनथियो नामा माबाफोर जेनेबा आसारखौ बोरै बानायो मा मा जेनेबा माबाफोर आसार बानाय फेरबाय नामा मोनथियो नामा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन थ' जोङो गुबुन गुबुन रो खोमनि जेन'बा जों बैग्रि आसार खारजि जि आसार गोबां रो रोखोमनि फिथाइ सामथायजों जोङो बानायनो हायो आरो आसारखौ बिब्दिनो आ खारजि एबा लेमन बेखौ बानायनायखौ आं बुंनिसै
औ औ दे
जोङो
औ
बेखौ जोङो गिबियावनो बिफांनिफ्राय खाना लाग्रोनोसै खाना लाग्रोनानै जोङो बेखौ सरनाय दैफोरजों साफा दैजों सुना लाग्रोयो आरो गिबियावनो सुना लानान जोङो बेखौ हाना लासिगोन हाना लानानै
बेखौ जोङो जि रोखोमनि हागोन आरो लद्र' लद्र' हायो ना गोलाव हायो ना फिसा फिसा हायो बिब्दिनो जों हाना लासिगोन आरोे
नोंगौ
ना लानानै जोङो
एवो एवना लाग्रोयो थावआव
औ
जि माने बेहाय मा मा मा मा मस स्ला होगोन नों जेरैबायदि मिट मस्ला दानिया मस्ला जिरा मस्ला बानलु सामब्राम
फोरा आलु नाय जानो लुुबैब्ला बेखौ आम बानलुखौ बुरजा होनानै होसिगोन आरो सोरबा बांद्राय बानलु जायाब्ला बेखौ खम होसिगोन आरो बानलुखौ बिब्दिनो एवना लानानै जोङो बेखौ दसे गुसु जानो होनानै जों बे थेमायाव थेमा एबा मा जार जाराव एखौ सोनानै दोनो आरो
औ खोनादों नोंगौ दे
अ बिदिनो आसार जोंनि आसार बानायनाय जा आसार बानायायनाय जायो आरो
औ ओ जेनेबा आसार बानायनाय होनब्ला बानलु आसारबो जों बानायनो हायो नोंथाङा जेनेबा बानायफेरबाय नामा बान्लु आसार
आसारखौथ' जोंहा न'आवनो बानायो उम
औ एसे फोरमायना होनो हागोन ना जेनेबा बोरै बानायो बानलु खौ बानलु आसारखौ
जोङो बानलु बानलु बिफाङाथ' जोंना फ्राय आनो न'आव थाखायो होमबा बे फिरिंगि बानलु बा बेखौ मा होनोमोनथाय बे बानलु गोदोर गोदोरखौ बांगाल
बानलु बे आलुग्राया जोंनिथिं बि खौ बानलु खेबजां होननाय जायो
अ बानलु खेबजां बेफोर खौ जोङो बनाय नोब्ला बेयो गोमोन जानांगोन आरो गोमोन जानानै जुदि बानलु खेबजांखौ बानायनोब्ला बेथ' गोदोर गोदोर जायोना बानलु
नोंगौ
बेखौ जों अ बेखौ जोङो सुना लानानै गिबियावनो सुना लानानै फिसा फिसा हाना लायो आरो बेखौ
औ
खायसे खायसेया बिदिनो गिदोर गोदोरैबो दोनो खायसे खायसेया फिसा फिसा हाना लानानै जोंहा माने फिसा फिसा हायो आरो
औ
बेखौ जों बियो रानजा सिम बेखौ सान्दुं आव दिहुननानै दिहुननानै होनाय जायो जेब्ला बियो रानगोन अब्ला बियाव जोङो साराय गंसेयाव थाव थाव जेसेबांखिनि थाव नांगोन
औ
बे बेखिनि थावखौ जोङो बेयाव होनाय जायो आरो थावा दुंब्लायबा बेखौ जोङो थावखौ थिखांनानै बानलुखौ गंसे जार एबा थेमायाव सोनानै बे थावखौ लुनानै होनाय जायो आरो
औ
आरो बेखौ जोङो सानफ्रोमबो जानो जाजासिम सान्दुंङाव दिहुननानै होनाय जायो
नोंगौ ओ नोंथाङाथ' जेनेबा बानलु गोमोननि बागैसो होनबाय नङा होमबा जेनेबा बानलु गोमोनखौ जों जेनेबा आसार बानायो बिदि होननानै ओ जोङो बानलु गोथ थांखौ बानायनो हागोन ना हाया एबा बानायबा जेनेबा बेसे थौगोन नामा ना मा जागोन जेनबा एसे खोन्थानो हागोन ना
अ बेखौथ' आं खोन्थानो हानाय नङा नोंथाङा मोनथियोब्ला फोरमायना होदो एसे
आङो माने ओ खेबसे माने आङो बानलु गोमोनबो ओमफाय बानलु गोथांबो जयै बानायनाय जादोंमोन आरो आसार ओमफाय बे बानायनायाव माने ओ बानलु गोथांनि थाखायसो नामाथाय माने आंनि आसारा गाज्रि जादोंमोन आरो आं बिनिखायनो सोंनाय जादोंमोन आरो मोन थिगौ नामा होननानै
औ बेखौथ' आंबो मिनथियार' बारा
ओ आं माने नों नोंथांजों रायलायनानै माने ओ जेनेबा खारजि एबा नेमुनि माबाखौ बोरै बानाय आसारखौ मोनथिनो मोनबाय आरो माने गोजोननाय मोनबाय आरो मिनथिनानै
औ औ
ओ दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जोंना जासिगोन नोङा होमबा
औ औ दे होनब्ला औ दे
दे गोजोन्थों
औ